हेल' नोंथां हेल'
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा माबोरै दङ?
आं मोजां मोजाङै दं नोंथां
औ आंबो मोजाङैनो दङ जों दा दैज्लांनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां नोंथाङा एसे आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नों
हेलौ
खोनादों नोंथां
औ दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोङो जेरै आबाद मावनायनि बागै एसे सावरायनोसै
औ नंगौ
औ जेरै जोङो आबाद मावनाय होनोब्लाथ'
जेरै जोङो आबादखौ मावनो थाखाय जेरै जोङो जेरै दैज्लां आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जेरै जोङो माइ माइ जेरै जोङो माइलिखौ सोमग्रोना ला
औ औ आं खोनागासिनो दं नोंथां हेल' नोंथां
आरो जोङो माइलिखौ औ साननै सानथामनि साननै सानथाम सोमग्रोनानै लाग्रो जोङो बे दैनिफ्राय बोखां बोखांनानै जोङो खामसालि एबा जोङो खामसालियाव जेरै थालिर बिलाइ एबा जोङो ओ थास' बिलाइफोरजों खोबनानै दोननाय जायो।
औ औ नंगौ।
जेरै जोङो बेफोरजों खोमा दोनग्रोनाय जायो आरो जोङो दुब्लिखौ जोङो खारायग्रोनानै लानांगौ जायो जोङो टेक्टर एउब्ला आगोला नुनो मोनबोदोंमोन दाथ जोङो टेक्ट टेक्टरखौ जोंनो बांसिन हालेवनाय नुनो मोनो आरो जोङो दुब्लिखौ खारायग्रोनो था खारायग्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो जों बेखौ फोमोननो फोमोननांगौ जायो अब्लासो जोङो माइलिखौ जागोन जेरै जोङो दुब्लिखौ फोमो खारायग्रोनायनि उनाव खारायखांनायनि उनाव जोङो जेरै मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखौ जोङो जेरै ओ जेरै जोङो दुब्लियाव सारगोनाय जायो आरो जोङो बे दुब्लियाव सारखांनानै जोङो गोबां रासायनारिफोर हासार ओंखारदों जेरै जोङो गलाफोरनिफ्राय बायनानै मोननाय। खोनादों ना नोंथाङा औ जेरै जोङो। बे गलाफोरनिखौ गलाफोरनिफ्राय बायना लाना फैनायफोरखौ जोङो बांसिनानो होनो होनाय जायो आरो-आरो जोङो। मोसौफ्राय मोननाय हासारखौ जों गोबाङानो होबाङा बेफोरखौ जोङो गय गायनायफोराव। जों बांसिन होनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो बेखौ
आरो जोङो बेखौ। फोमोन दुब्लिखौ फोमोनखांनायनि उनाव जोङो माइलिखौ फोहैनाय जायो आरो जोङो बेखौ मास मोनसे मास मोनसेबो नांद्रायला दानियाथ। जेरै हासारफोर होनानै गोजौ गोजौ खालामो माइखौहाय। आरो जोङो बेखौ मास मोनसेबा जोङो बिदिनो मास मोनसे नि नङालासिनोबो जोङो बेखौ खुनानै जोङो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो।
औ
औ आरो जोङो दैज्लां बोथोराव माइ गायनो थाखायथ जेरै जोंना हाजिरा खामलानि गोनांथि जायो आगोलथ जोङो सावरि सावरि जाबोनायखौसो जों नुनो मोनबोदोंमोन।
औ नंगौ
बांसिनानो जोङो आगोल सावरि जानायखौ जोङो नुबोनो मोनदोंमोन आरो गोबां गोबां गोबाङानो आगोल सावरि जानायखौ जों नुबोनो मोनदों जेरै आजै आजौनि दिनाव दाथ हाजिरा न जेरै हाजिरा नङाब्लाथ जेरै जोंनाव माइफोरखौनो गायनो फैला। जेरै दाथ गोबां रांनि। रांनि आंखाल आंखालानो गैला। आगोलनि आगोलनि जुगावथ रांनिं जोबोद रांनि आंखालमोन।
औ नंगौ औ खोनादों।
औ बुंनो थाङो ब्ला दैज्लां बोथोर होनोब्ला जेरै गायनाय फुनाय जेरै जोङो मैगं थाइगंफोरखौबो जेरै गायो जेरै। जोङो फथल मैगं जेरै ओ जिंखा खांख्राइखला जेरै जों गोबां रोखोमनि गोबां रोखोम बेखौ जों नुनो मोन जैरै जों दैज्लां बोथोर होनबो जेरै जोङो फिथाइ सामथायाइफोरखौबो जानाय जानायखौ जों नुनो मोनबोदों। जेरै खान्थाल थाइजौ बायदिसिना। ना जेरै दैज्लां बोथोर बोथोर होनब्लाथाय सामथायाइफोराथ जोबनोनो थांखाया। नोंथाङा बाहायोब्ला एसे फोरमायनानै हो नोंथां दैज्लां बोथोराव मा मा गायनाय जायो आरो जेरै आबाद मावनायनि
औ बिदिनो नों थाङा जाखिनि बुंलांदों बेखिनि बायदियैनो जोंनि जाबो गायनाय जायो नाथाय बिदिनो गोबां सेंग्रा- सिख्ला बिदिनो बोराय-बुरै गासैबो ज' ज'यै फोथाराव माइ गायनो थाङो आरो। बिदिनो जों औ माइ गायनायाथ' जोंनिया हौवासाफोरा गैया खालि हिनजाव
औ हिन्जावसाफोराल'सो गायनाय जायो।
नाथाय खोथिया फुनाय रावबो होवा हिनजाव बेसेन गैया आरोना नोंथां
खौ जोंङनो हौवासाफोरखौनो नांगौ जायो। खोथिया फुनायखौ बांसिनानो जों हिनजावफोरा हाया जेरै हिन्जावफोरा गायनाय गायनायावल'सो हागौ जेरै खोथिया फुनायाव हिनजावफोरा बांसिनानो हा-हानायखौ जों नुनो मोना।
औ बिदिनो आरो बिद बिदिनो जों दैज्लाङाव जों बिदिनो माइल' गाया गोबां बायदि बायदि मैगं गायो जेरै लेस्रा भेन्दि, बिदिनो फोद
औ लेस्रा भिन्दि औ नंगौ थारैनो
औ बिदिनो गोबां गायो दानिया, जों बेफोरखौ
औ आं नोंथांनिखौ बांद्राय खोनायाखै नोंथां,
औ बिदिनो जों बेखौ बाजाराव फाननो लाङो आरोना नोंथां, खोनादोंना नोंथाङा? औ बिदिनो
औ गोबांङानो जोङो दै दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जेरै जानायफोरो दैज्लां बोथोराव' मैगं थाइगं,
खोनायाखै नोंथांनिखौ एसे मोजाङै,
गोदोनि औ ओ खोनायाखै नोंथां?
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ गोबां रोखोमनि जोङो फिथाइ-सामथायाइ एबा जोङो मैगं थाइगंनि आंखाल गैया जेरै दैज्लां बोथोराव जेरै आबाद मावनायफोराबोथ' जेरै जोङो गोबां गोबां रोखोमनि माइफोरखौबो गायनाय जायो जेरै जोङो खरमा, बाहादुर, रनजित बे फोरखौ जों गायनाय जायो गोबां जोसा, माइब्रा बेफोरखौ जों गायनाय गायनाय, जायो। खोनादों ना नोंथाङा? औ आरो जोङो बेफोरखौ। गायनाय जायो आरो जोङो माइब्राखौ बांसिनानो गायनाय जायो आरो जेरै माइब्राया जेरै ओ जोङो माइब्राखौ गायो जेरै फिथा जानो थाखाय जेरै जोंनो मागो दमानस' आव नांगौ जायो।
औ।
खोनादोना नोंथाङा आरो जेरै जोसा माइरं बेफोरखौबो जोङो गोबाङानो गोबाङानो गाया नाथाय खायफा खायफा मानसियासो गायनाय जायो जोसा फोरखौबो जेरै जोङो रनजित बेफोरखौ जो गायनाय जायो बाहादुरफोरखौ बेफोरखौसो गायनाय जायो आरो। जेरै जानो थाखाय जानो थाखाय गोबां गोबां जेरै दा माइ ओंखारबाय गोदान गोदान माइ ओंखारहांबाय। आरो गोबां गोबां। आरो जेरै जोंङो माइब्रा। खौ जोङो मागो दमासिआव फिथा जानो थाखाय जों गायथारो बेखौ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों।
औ जों बेखौ गायनाय जायो आरो। आरो दानि जुगावथ गोबां। गोबां। गोबां गोबां माइ ओंखार। हाग्रा जाबाय। आगोलनि आगोलनि दिन बेफोर बेफोरबायदि ओंखाराखैमोन दाथ जेरै खरमा बायदिसिना माइ। आगोल जाबाय आरो आगोल। बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनामोन।
औ नोंगौ नोंथां।
औ।
नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो।
बिदिनो जों गोदोनि जुगाव जोंङो माइखौ मोसौ मोसौ। मोसौजोंसो आरो नांगोलजों हालेवनानै गायनाय जायोमोन आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगाव जोंङो। ट्रेक्टर बायदि बायदि ओंखारदों। औ बिदिनो
जों बेफोरखौ औ जोंनिथिंथ मोसौ मोसौजोंनो हालेवनायखौ जों बांसिन ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय। बेखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ नंगौ
औ
औ बिदिनो माइ आजिखालि माइफोरखौबो माने मानसिफोरा हानायनि गोनांथि गैया आरो नाथाय बिदिनो औ औ मेसिङानो गासैखौबो हायो आरो हानानै गावसोरनो माने न' फारसे लाबोनानै बाख्रियाव दोनफैखानाय
औ नंगौ औ नंगौ थारैनो
बुंनो थांङोब्ला गोबां गोबां रोखोमनि मेसिनफोरबो ओंखारबाय जेरै माइ हानाय माइ गायनायबो मेसिन ओंखारबाय जेरै जोंनो हाजिरा खामलाखौ नाङैबायायदि जाखाबाय औ आरो गोबां गोबां बायदिसिना ओंखारबावगोनसो
औ जेरै मारा नानानैबो जेरै मोसौफोरजों जों मोसौ फोरफोरजोंसो मा-मारा नायोमोन दानि जुगावथ' जेरै- जोङो मोसौफोरखौ बांसिनानो मारानानायखौ नुनो मोनबांला जेरै मेसिना जेरै न'खराव फैनानै टेक्टरफोरा जेरै नानानै थाङो
औ नंगौ नोंथां उ
जेरै जोङो आगोलसो बांसिनानो जेरै जोङो ओ मोसौफोरजों नानायखौ नुनो मोनोमोन मोसौफोरजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन
औ
औ दाथ' जों गोबाङानो जोङो मोसौजों हालेवनाय मोसौजों जेरै खेथि खालामनायफोरखौनो जों नुनो मोनला
औ नंगौ
गोबाङानो जेरै जोङो नुनो मोनला अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानोसै नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां
औ उनाव नोंथांजों सावरायफिनगोन आं आसा खालामबाय
औ गोजोनथों नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'सै बिदिब्ला